औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आङो दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ औ ओ नोंथाङा एसे ओ सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ
दा नोंथांनियाव आं बेखौनो सोंनो थाखाय फन हरदोंमोन जे ओ आइजो माहारिया न' खर सामलायनाय एबा न'खरखौ जौगाहोनायाव माबायदि गोहोम खोग्लैयो बेनि फारसे नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां हागोन औ आइजो माहारि आइजो माहारि होननानै मिथि बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखायो जानांगौ औ औ न'खर सामलायनायाव बयनिख्रुइ बो गोनांसिन एबा बयनिख्रुइबो ओ ओ जाय जाय सुबुङा गोहोम खोख्लैसिनो होननानै बुङोब्ला जोङो आइजो माहारिखौ होननानै बुंनाय जायो। आय जो माहारि आइजो माहारिनि हिसाबैसो आइजो माहारिनि आखल आखु बा आइजो माहारिनि ओ जोंनि बेफोरबायदि आखल आखु मावनाय दांनायखौ लानानैसो मोनसे न'खरा सोना-सोनारो आइजो माहा रि आइजो माहारिया जुदि मोजांब्लाथाय मोनसे न'खरा मोजाङै सामलायलांनो हायो बा मोजाङै सोलिलांनो हायो होननानै जों मिथिगौ नङा होमबा नोंथां। औ। औ बेफोरबायदिनो। जुदि जोंनि आइजो माहारिया। जेनेबा मोनसे न'खरनि सासे आइजो। यो बा सा से बिसिया ओ जुदि ओ मो जां आखल आखु दिन्थियाब्ला मोजां मावनाय दांनाय नङाब्ला बे फोर बाय दि ओ न'खरनि गावनि फिसाय गावनि फिसाय एबा बिमा बिफा बिहाव बिखुनजो बेफोर बायदि बिजों लोगोसे ओ गावनि गथ गथाय। गावनि गथ गथायखौबो मोजां मोजां सोलोंथाइजों होलांनो हाया। ओ मोजां सोलों सोलोंथाइ होलांनो हायैजों लोगोसे जों जोंनि नखरखौबो मोजाङै सामलायलांनो हाया आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ। बेफोरबायदिनो बनि ख्रुइबो गोहोम खोख्लैसिननाय नखराव गोहोम खोख्लैसिननाय होननानै बुङोब्ला जोंनि आइजोआनो जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि आइजो माहारिया जोबोर गावखौनो जोबोर गो ख्रों एबा ओ ओ एसे एसे ओ सोलोंथाइ गोनां एबा जों गावखौनो गोख्रों गाव एसे गियानि बेफोरबायदि जानांगोन आरो नोंथाङाबो। बुजिदों ना? औ बेफोर बायदिनो। जुदि उन्दै बेैसोआवनो हाबा जानानै लायोब्ला जोंनि आइजो माहारिया बा ओ हौवासा जेनेबा हौवायानो जा बेफोर बायदि उन्दै बैसआवनो हाबा जाना नायलायोब्ला जोंनि देहाया हिसाबै जोंनि देहाया गोग्गो जाया एबा जोङो बैसो जायै समावहा हाबा जायोब्ला जोंनि ओ मोन देहाया एबा जोंनि मेलेमा ओ बेफोर बायदि नखरनि जा जोंनि नखर सामलाय जा बे बिबानखौ लानो थाखाय गो गैजाया। बेफोरबायदि आरो जुदि जोंङो बेनि बैसो जायैनि आगोलावनो एबा जोंङो अथ्र बोसोर एबा जिदाइन बोसोरनि सिंङाव जोंङो जुलि जायोब्ला थाय जोंङो नखरखौ मोजां सामलायलांनो हाया नखरनि मोजां गियानखौ जोंङो होलांनो हाया जों जोंनि बिमा बिफा बा बिहाव बिखुनजोखौ जोंङो मोजाङै ओ ओ राइजो जानो हाया जेनेबा नखराव दावराव दावसि बेफोरबायदि जायो एसे एसे एनै बाथ्रा बाथ्रायावनो जोंङो दावराव दावसि बेफोरबायदि बायदिसिना ना बुदलायनाय बेफोरबायदि बायदिसिना जेंनाखौ जों सौसि लांनो गोनां जायो थां औ आरो जों जुदि जुदि जोंनि जुदि नांगौ समाव जा नांगौ समाव जुदि जोंङो खौ जायोब्ला जानांगौ समाव जोंङो जुदि जुलिखौ जायोब्ला जोंङो जोंनि नखर एसे बुजिनाय जाहैयो नालाय नोंथां औ जाहैनायनि उनाव जों जुदि जुलि जायोब्ला जोङो नखरखौ मोजांङै मोजां सामलायलांनो हायो हायो न'खरनि फिसा फिसौ जिनि फिसा फिसौखौ जोङो मोजां ओ गियान होलांनो हायो मोजां आखल आखु फोरोंनो हायो आरो लोगोसेनो जोंनि बिहाव बिहुनजोखौ जोङो ओ मोजाङै जेनेबा अनज्लायनानै रायजो जालांनो हायो हौवा हौवाजों एसे मिलायनानै एबा जोङो हुवाखौ जेनेबा गावनि फिसायखौ ओ माबा मोनसे मोनसे खामानि बा माबा मोनसे बेफोरदि फिसा फिसा बाथ्रायावनो नांज्लायनाय बेफोरबायदिया बारा जानो नागिरा नोंथाङा बुजिदोंना औ आरो लोगोसे आइजो माहारिनि गुबै गियान एबा आखल आखु होननानै बुङोब्ला आइजो माहारिया जोबोर ओ सनसल एबा जोङो ओ गुरै माहि बेफोरबायदि सनसल जानाङा एसे गुरै माहि बेफोरबायदि जानांगौ सुबुं जों जेनेबा ओ जोंनि न'खरनि सुबुंफोरजों लोगोसे जोङो न'खरनि जा आइ बाबा जा बा बिहाव बिखुन सैजो गोजो बेफोरजों लोगोसे जे जोङो जोंनि ओ न' खाथिनि जा लोगो बिबाजै थै न' खाथिनि बिखोमजो बेयावजो बिबै बिबफोरजोंबो न' खाथिनिफोरजोंबो एबा जों जोंनि समाजजोंबो गोरोबनानै थानो हानांगोन आरो औ समाज औ समाजजों गोरोब नानै थानो हानांगोन जुदि जोङो समाज नि बेरेखा खामानि मावोब्ला एबा जों साइसे आइजो जानानै जुदि समाजाव जोङो गाज्रि आ आखल आखु बेफोरबायदि खिन्थियोब्ला जोंनि इयुन जोलै बा जोंनि ओ जोंनि इयुन जोलैफोरा नोंखौ मा सानगोन एबा जोंनि समाजनि बा जोंनि गामि गामिनि सुबुंफोरा नोंखौ मा सानगोन बेफोरबायदि बायदिसिना आरो जुदि नोङो गाज्रि आखलाखौ दिन समाजनि नोजोराव नों गाज्रि जागोन जे आइजोआ गाज्रि जानाय माने सासे न'खरनि आइजोआ बेफोरबायदि गाज्रि आखल आखु समाजजों जुदि नायजायोबा बे आइजोजों लोगोसे बे नखखौबो न'खखौबो स सुबुंफोरा गाज्रि होनगोन न'खराबो गावनि जा बिहाव बिखुनजो गथ' गथायाइ जा फिसाय बेफोरबो गामिनि सुबुंफोरजों मिलायनो हाया बा गामिनि रायजो राजा फोरजों बेफोरबायदि ओ मिलायनो हाया बेफोरबायदि बिदि बायदिसिना जालाङो आरो नङा होमबा नोंथां? औ-औ। सासे आइजोखौ जोंनि बर' समाजाव माइनाव होननानै बुंनाय जायो। माइनाव माने जोङो न'खरखौ-न'खरखौजों बेंनानै लाखिनो रोंनांगौ जों गोजोनै लाखिनो रोंनांगौ जों जोंनि गथ' गथाइ फोरखौ जों मोजां गियान होलांनो हानांगोन बेफोरबायदि न'फोरखौ साफा सुफा लाखिनानै बेफोरबायदि बायदिसिना फुजाफोरखौ जोङो आलारि बायदिसि सावनांगोन बेफोरबायदि न'फोरखौ जों साफा सुफा लाखिनांगौ हिनजावसा जेनेबा सासे आइजोनि खामानियाथ' बेनो नोंथां नङा होमबा।
औ औ।
बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला। ओ नोंथाङा उम न'खरजों लोगोसे गासै सुबुंजोंबो मोजां बेफोरबायदि मोजां मिलायनानै थानो हायो आरो नोंथां।
औ औ।
नोंथाङाबो बे बेफोर आइजो माहारिनि बागै जेनेबा माबायदि जानांगौ बा माबायदि जानाया गाहाम बा मा बेफोरबायदि नोंथाङा एसे नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ आइजो माहारि होननानै बुङोब्ला जों गासैबो मोनथिखायो जे आइजो माहारिया मोनसे नखर सलाय ओ नखर सलिना सोलिनायनि बा नखराव हमथाना लाखिनायनि मोनसे गाहाय खुन्थिया। ओ आइजो माहारियानो जोंनि गुबै नखर खौहाय सामलायनानै लाखियो। आइजो माहारिया गोबां मोजां मोजां रोखोम मोजां आखुनि नुनो मोनो आरो गोबां गाज्रि आखुनिखौबो जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय ओ मोन सासे गाज्रि-गाज्रि आखुनि ओ आइजोखौ जों मोनथियो बेनि आ खु आखल ओ बेफोरबायदिनो गावनि आखल आखुआवनो सि नाय जायो सासे मानसिया मोजां नंगौना नङा बा गाज्रि बेफोरनि बा बेफोरखौ जों सासे मा आइजोनि बा सासे मानसिनि आखल आखुनिफ्राय मोनथिनानै मोनो । मोजां ख मोजां आ खुनि आइजोआ जेब्लायबो गावनि नखरनि फारसे सानो। ओ आरो गावबा गावनि ओ बिसि ओ फिसाय एबा गावबा गावनि गथ गथाइखौहाय माबादियै जादों माबादियै थादों सोलोंथाइ मोजाङै ला दोंना लायाखै सोरजोंबा लोगोजोंहाय बिदिनो ओ खामानियाव आगान होदों नामा बेफोर खौ नायो नाथाय जों नुनो मोनो गोबां गा ज्रि आखुनि ओ आइजोफोराहाय ओ गावबा गावनि गथ' बा गावबा गावनि फिसाइखौहाय न' खर सामलायनाय खौहाय एसेबां गोसो होयिखौ नुनो मोनो। दा बेफोरनि जाहोनावनो जों जोंनि समाजावहाय गोबां गाज्रि थासारिसिम सोमजिनाय नुनो मोनदों। ओ गोबां रो खोमनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि न'खरखौ सामलायनो था खाय गोबां गोबां खस्थ बा गोबां खामानि मावनाय खौ जों नुनो मोनदों जेरैबादि होननानै बुङो अब्ला बर' आइजोफोराथ' न'खर खुंनो थाखाय मोसौ मोसा बोरमा ओ अ दाउ अमा फिसिनानै गावनि न' खरखौ सुंथानायखौ जों नुनो मोनदों बे जों लोगोसेनो गायनाय फुनाय बा सेब गासै खामानियावनो बर' आइजोफोरखौ आखा फाखा होननानै जों गासैबो मोनथिखायो। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों न'खरखौ सामलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो बर' आइजो फोरा गोदोनिफ्रायनो फालांगि होनानै बा सा द'खान ओ जुमाय सेरेब फाननानै न'खरखौ सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय गोबां रोखो रोखोमनि हारि जौगानाय बा बर' हारिखौ माबायदियै जौगाहोदों बेफोरनि गोबां रोखोमनि नुनो मोन दों जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला जों थें फाख्रि थेंफाख्रि सिख्ला गामबारि सिख्ला बिरगोस्रि सि ख्ला बिथांमोनखौबो जों नुनो मोनबोखादों नङा होमबा नोंथां। बिसोरनि जिउ जारिमिनखौ जों नायो ब्ला ओ मोनथिनानै मोनो जे बिथांमोनाहाय गोबां रोखोमनि खस्थ' बा दुखु दुखु खस्थ'जोंहाय गावबा गावनि हारिखौहाय माबायदियै गुबुन हारिनिफ्राय बा सायनानै लाखिदों बेखौथ' जों जारिमिनाव नायोब्लानो दिनै रोखायै मोनथिना मोनो। बेफोरबायदिनो जों गोबां। रोखोमनि ओ ओ हारि जौगानाय बा हादोर जौ गानायाव जोंनि बर' आइजो। फोरखौहाय गोबां बिहोमा होनायखौ नुनो मोनो। दों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर'आइजोफोराहाय। ओ रावनिबो सिं जायालाबासिनो गावबा गावनि ओ ओ गावबा गावनि आ खल आखु बा गावबा गावनि सिनायथि होनानै सिनायथिजोंनो बुहुमाव मिथिसार जानो हादों। थिग बेफोरबादिनो जों नुनो मोनदों बर' समाज फ्राव आइजोफोरा माबायदिहै ओ ओ बिहोमा होदों। बा निजे नि खर जौगानायाव थ' बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै। थांबाय ओ नोंथांजों बेफोरबायदि। गोबां मोजां मोजां बाथ्रा रायज्लायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो सम मोनोब्ला नोंथांजोंहाय। बेबायदिनो मोजां गाज्रि बाथ्रा रायज्लायना। हागोन होननानै नोंथांजों आसा थाबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोन।
औ दे बिदिब्ला नोंथां गो